हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों । बुंलाय
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
ओ आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां ।
ओ गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम बेलासिनि गाहाम हामलाय जासिहरग्रोनाय थाबाय ।
अ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ दायो नोंथाङा जुदि ओ फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों दान्दिसे सम बेफार फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ।
अ दा नोंथांमोननिथिंजाय जेनेबा माबायदि बेफार फालांगिया माबायदि सोलियो मैगं थाइगं
अ जोंथिं ना?
औ
थ' बेफार फालांगि होनोब्ला माने गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै हाय नोङो बिदिनो न'आव दाउ अमा फिसिनानैबाबो बेखौबो नोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो। मैगं थाइगं गायनानै बाबो नोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो। माने बिदिनो आरो दख दखान गला होनानैबाबो नोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो। जि जोमनिबो नों ओ जि जोमनिबो नोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो। माने गोबां रोखोमनि दं आरो बेफा फालांगिया बिदिनो खायसेया ओ माखौबा माखौबा ओ बिदिनो सोरबा मैगंखौ फालांगि मावसिगोन सोरबा बिदिनो माखौबा माखौबा गावनि जिखौ फसन्द' बेखौ मान बिफोरबायदि मान बे मावो आरो जोंनिथिं।
औ
थ' बेनो आरो बेफार फालांगि मावोबा माखासे रिक्स नि खोथा थायो मानोना बियो ओ बिजनिस सिस्टेमसो जायो जाहैबाय नालाय। थ' बेहाय माने माखासे रिक्स नि खोथा थायो आरो। थ' बेहाय नोंहा मालाबा स समाव मुलाम्फाबो जानो हागौ मालाबा समाव नोंहा लसबो जानो हागौ। बैफोरबायदि थायो आरो बे फार फालांगियाव जेस' ओ जे गासेस समावनो माने मुलाम्फाखौ जागोन बेखौ माने नेनानै थानो नाङा आरो जाय माने बेफार फालांगि मावगोन बैफोरबायदि बिथाङा माने मुलाम्फाखौल' नेना थाबाय थायोब्ला माने नों माब्लाबाबो गेदेर माने बेफार फालांगि जाहैनो हाया आरो।
औ
नोंङो माने लस जानायखौबो माने बेखौबो माने सहायनो हानाय माने गोहोआ थानो नांगोन। जुदि नोङो सान से नोंङो लस जानानै जुदि गाबोन हैयाबा थ' बियो माने माला बाबो गेदेर फालांगि बा बेफार फालांगि मावनो हाया आरो।
औ नंगौ।
अम द‌एहाय नोंङो नाजानाय थानांगोन माने ओ हमनानै ला नोंङो फर एगजामपोल नोंङो मोनसे बाजाराव नोङो ओ मैगं लांबाय थ' बे मैगंआ माने दिनैनि माने सप्तानि बाजाराव नाङा सै थ' नों नेक्स्ट सप्तायाव फैयालासिनो थायोब्ला थ' नोंहा सिनायथियाबो खम जायो माने ओ जेब्ला नों थांफ्लेबाय थागोन अब्ला माने सिनायनायाबो बारा जायो आरो माने बिदिनो मोन से नोंङो माने नोंखौ नुबाय थायोब्ला बयबो माने सानगोन जे बियो माने फैबाय थाखायो मोजां मैगं लाबोयो माबायो माने बेफोरबायदि गोसोआव सानखांनाय फैयो आरो। जुदि नोंङो गोबावजों खनसे सानसे होयोबा माने बे बेफार माने फालांगि गेलेनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो। थ' ओ नोंथाङाबो ओ नोंथांनि गोसोनि साननाय बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा जे बेफार फालांगिखौ माबोरै मावनाय जायो आरो माबोरै खालामनांगौ
औ हागोन नोंथां दा जोंनिथिंजायबो बिदिनो सोलियो जोंनिथिंजायबो खाथि खाला गो गोबां बिदिनो जोंनियावबो मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि आरो जि जोमनि बेफोरबायदि दिनो मैंगं थाइगंनि बेफोर दङ आरो जोंनि साखाथि फाखाथिबो बिदिनो दङ आरो आंबो बिदिनो फ्राय जेनेबा खेथि मावो नालाय आंबो एसे एनै बिदिनो मैगं थाइगं आंबो फानहैयो आरो। बिदिनो आङो बांसिन सिन खेथि हिसाबै आङो दा बानलु आबाद मावो गोरलैनि फ्रायानो इदियैनो बानलुखौ
नोंथांनि राव रलाय नोंथां नोंथाङा दि दा बानलुनि फालांगि मावो ना। थ' नोंथाङा सानफ्रोमबो एक एखे एखे मुलाम्फा मोनबाय थायो नामा?
मोना मालाबा बिदिनो बेसेना खम बारा बिदिनो जायो आरो मालाबा बोसोराव लस बो जायो। आरो मालाबा बोसोराव माने मुलाम्फाबो जायो। मानो होनोब्ला माने मोनफ्रोमबो बोसोराव दामा एखेबो थाबाय थाया नालाय आरो औ। बोथोरजों सोलो सोनारनानै गायनाय आबाद नालाय बोथोरनि सायावबो सोनारो माब्लाबा बोथोरा मोजां जायोब्ला आरो माब्लाबा गोबां जुदि अखा फायोब्ला बानलु दाबो नस्थ'बो जायो सिलिंखार जायो दा नैबेफोरबायदियावबो माने लकसान जानो गोनां जायो आरो। दा बेफोरबायदि आं बानलु आबाद मावनानैबो। बिदिनो एसे एनै रां। खामायनानै न'खरफोर खौबो बिदिनो आङो। ओ थाव संख्रि बानलुनिफ्राय लानानै। बेफोरबायदिनो आङो। दैदेनलांनो हादों आरो। बेफेर बायदि। आरो दैलांफ्रावबो इदिनो। माइ आबाद। बेफोरबायदि मावो आरो बेफोरनिफ्रायबो। औ। आरो खाथि खाला इदिनो औ दे बुंलाय। औ खाथि खाला इदिनो जि जोमनिबो फालांगि मावो आं बिसोरनावबो सोंदोंमोन जे नों। थांमोननि ओ जि जोमनि जिथुनिखि फालांगि मावनाय बियो। मोजां ना गाज्रि। आरो सोब समाय माने मुलाम्फा जायो नामा होननानै आं सोंदोंमोन बि सोरबो बुंदों आरो जे सोब समाय। थ'आरो मुलाम्फाखौथ' मोनबाय थाया। माब्लाबा बिदिनो। लकसानबो जायो। माब्लाबा बिदिनो मुला फाबो जायो बिसोर। सोरबो बेबायदि बुंदों आरो। दा थिग बिदिनो मैगं थाइगं। फोराबो बेफोरबायदिनो आरो सोब जिखुनु। नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो। बेबायदिनो आरो माब्लाबा बिदिनो। माने सोब समाय। मुलाम्फाबो जाबाय थाया आरो सब समायबो। लकसानबो जाबाय थाया सानसे जुदि लस जायोबा बेखौनो लस जादों होननानै जुदि थाबाय थायोब्लाबोथ' जाया नालाय। बेफोरबायदि । औ बिदिनो सोलिनो गोनां जायो आरो। बे सोलि बेफार फालांगियाव जों थिं जोंनिथिंजाय बांसिन फ्राय बेफार फालांगिनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो। खुंनायालाय बिदिनो आबाद फसल गोबा गोबां मावो आरो बे आबाद फसलफोरखौनो फानथिं बायनानै फानबायबायनानै बिदिनो जिउ खुङो आरो।
उम थ' ओ बेफार फालांगि मावनायाव ओ माखासे ओ सोलोंथाइनि गोनांथि जायो नामा नोंथां?
नंगौ औ सोलोंथाइ जुदि थायोब्ला बेफार फालांगियाव मोजांसिन जायो। मानो होनोब्ला सोलोंथा आजिखालिथ' सोलोंथाइ जुग जानाय हिसाबै जेसेबांनो सोलोंथाइ थागोन एसेब एसेबांनो बेफार फालांगियाव मोजांसि सिन जायो आरो। जेरै रां रुफानि हिसाब। खालामनायफोराव बेफोराव माने मोजां जायो आरो।
औ
ओंखायनो आंनि नुहुरनायाव सोलोंथा थाय जेसेबां थायो सोलोंथाइ गोनांफोरा साबसिन जायो आरो बेफार फालांगियाव।
ओ ओ ओ ओ औ औ औ।
दा नों
थिगानो आंबो बिख बेखौनो सानो ओ जिखि खामानि मावा मानो सोलोंथाइया सिगांग्रो फैनांगौ ओ नोंथाङादि ओ बालुनि माने आबाद मावो माने बेफार फालांगि गेलेयो थ' नोङो बेखौ बेफर बेफार फालांगि खामनायाथ' सिगांग्रो नोङो ओ आबादखौथ' खालामग्रोनांगोन माने बे बानलुखौथ' गायगोरनांगोन। थ' नोंथांनि बे बानलु गायनाया मालाबाफोर माने गारजि जाफ फेेरदों नामा? बिदिनो माने हमनानै ला माने ओ बिलाइ फोरखौहाय बा दंफांफोरखौ बिदिनो माने एम्फौ एनलाफोरा माने अर ला बायनाय बेफोरबायदि जादों नामा?
औ औ जादों नोंथां ।
ओं ओं थ' ओ थिग दङ। नोंथांनियाव जादों । बाट नोंथाङा जुदि ओ बे माने बे अरसनायाव बिलाइ जानायाव जुदि नोङो बेबायदिनो नायबाय थादोंमोन ना बोले बिनि माबा मोन मोनसे राहा दिहोनदोंमोन।
राहाथ' दिहुनखानांगोन जेरै मुलि आरि बायदिसिना बाह
औ औ औ थ' औ औ बिनि थाखायनो आं बुंनो सान्दों बे बेफार फालांगि गेलेयो बाबो माने सोलों थाइया गोनांथि जोङो कि नोंथाङनो आंनो दानसो सोंबाय जे नोंथाङा ओ राहा लादों लादोंमोन बा लायाखैमोन नोंथाङा बुंबाय राहा लादोंमोन बिदिनो मुलि जुदि नोंथांनाव सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बे बिफाङाव बा बे लाइफाङाव बा मा मुलिखौ होनाया मो मोजां जागोन मा मुलि होबोला बे एम्फौ जानाया खारगोन बा बिलाइ जानाया खारगोन । थ' नोंथांनाव जुदि सोलोंथाइ गैयामोनब्ला नों थाङा बेखौ बेफार फालांगि गेलेनो हानाय नङामोन बा बे बिफांखौ फोथांनो हानाय नङामोन आरो बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइ हाया माने गोनां थि होननानै आरो बेफार फालांगि गेलेनायावबो
औ नंगौ नंगौ औ दायो नोंथांजों बेफार फालांगिनि सोमोन्दै र रायलायनानै गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय दा बिदि फोरमायथिनायनि बेनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्रा आ उम मोनथियैखौ मोनथिखौ मोथिनानै मोनबाय दे बिदिबा एसेनोसै नामा नोंथां ओं ओं औ औ दे दे